हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां खोनां ना नोंथां औ नोंथां खोनांना औ नोंथाङा दसे सम रायजागौ ना नोंथां? औ औ बि होमब्ला आङो नोंजों इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोमोन ना नोंथां।
औ औ हायो नोंथां हायो।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां दे बुंलाय
औ दे बिला बुंलाय नोथां नोथांजों इन्दि एम्फौ फिसिनाय सो
ओं खोनादों खोनादों दे नोंथां आं बुंनि होमबा
औ नोंथां बुंलाय
औ इन्दि एम्फौ फिसिनाय होननो होननानै बुङोब्ला बियो ओ जोंनि बर' समाजनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि एम्फौ फिसि नाय होननानै जों बुंनो हायो नंगौना नों थां औ इन्दि एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गोदो गोदायहाय जि दानो थाखाय खुन दुं मोननो थाङामोन बिनिखायनो जोङो न' न' इन्दि एम्फौ फिनानै खुन्दुं बहनना लायो जेरै जोङो इन्दि सि दानाय होनोब्ला गिबियावनो इन्दि फिथोबनिफ्राइ खुन्दुं लुनानै जि दानायखौनो बुजियो बे इन्दि फिथोब खौ मोननांगौब्ला इन्दि एम्फौ फिसिनानैसो दिहुननो नांगौ नंगौना नोंथां
अ नोंथां
इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आदबखौ जोङो गुवारै बेखेव लांनो हायो नंगौना नों
औ नंगौ नों थां औ नंगौ नोंथां
जो इन्दि एम औवा दहम गासेयावनो बिदै दैयो नंगौना नोंथां औ। बोलास गिरिया फिथोबनिफ्राय बायजोआव ओंखा रबोयो बे समावनो जोला सिखिरिजों गोरोबलाइना सो सिखिरिया बिदै दैयो बिदै दैनाय समाव रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिन्न्दां खानानै बेवहायनो बिदै दै होनो नांगौ। औ दैयो इनि उनाव फाय बिदैखौ दैहो खांनानै उम उनाव जोङो बिनि उनाव ओ सिखिरिया थुब्रा थुब्रा बिदै दैना नै दोननायखौ बु थुमना इस्रि गुदुं सियाव खाथाबनानै दोननो नांगौ बियो गावनि सम बा दियै बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो बि दैनिफ्राय नंगौना नोंथां? औ-औ गोरलै एम्फौखौ जोथोन खालामना इन्दि बिलाइ गोरलै जां बोननानै दोननो नांगौ औ-औ इनिफ्राय संग्रायाव दोननानै बिलाइ गोरलै जाहोना फेेदेरना गिदिर देरसानदि गु स्लायहोयो नंगौना नोंथां?
औ-औ बेनिफ्राय ओ गुस्लाय होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ गु स्लाय हो होलां देरहो होलां देरो बियो माने इन्दि एम्फौआ जेब्ला देरनानै बिलाइ फोरा जानो हायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ आथुम खानानै दान्दायाव सैनानै एम्फौनो जाहोनो नांगौ नंगौना नोंथां औ-औ इदिनो बिलाइखौ जाहोबाय थायो आरोना ओम ओमफ्राय
औ नंगौ नोंथां
औ बियो गावनि मा होनो गोरलै एम्फौखौ जोथोन खालामनाय इन्दि बिलाइ गोरलै जाहोनानै दोननो नांगौ औ इनिफ्राय जेब्ला देरनानै बिलाइ जायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ आथुम खानानै दान्दायाव सैनानै बेखौनो जाहोनो नांगौ नंगौना नोंथां बे समावहाय बिसोरो गुस्लायो अब्ला बांद्राय आदार जायानो जेब्ला गुस्लायो अब्ला बिसोरो बांसिन जाया आरो उम गुस्लायखांनायनि उनाव बिस सोरो